हेलौ औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां सम दङ।
आं दा नोंथांजों मोनसे बेसेन गोसा आयदियानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ मोजां नोंथां नोंथाङा ओ नोंनि आ नोंथांनि आयदाखौ बेखेवलांदो
औ नोंथां दा बे आयदानि मुंङानो जादों बिबार दा जों मिथिगौदि बिबारा जोंनि थाखाय मानो गोनां
नंगौ नोंथां
आं दा बेखौनो एसे फोरमायनो सानदों दा जों मिथिंगायाव मोननाय जायखिजाया फिथाइ सामथाइ एबा जा जोंनि आदारनि गोनांथि जायो बेखौ जोंनो सु बिबारआ मोनसे मैखोम होननानै जों बेखौ मिथिखागौ।
नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो मिथिंगायाव मोननाय बिबारफोरनि रोखोमाबो गुबुन गुबुन बेजों लोगोसे जा बि निफ्राय बिबारनिफ्राय जा फिथाइ सोमजिगोन बेबो गुबुन गुबुन जानानै फैयो होनना जों रोखा मोनथिखागौ
नोंगौ नोंथां।
दा आं बेनि सायावनो सोनानो माबा फोरमायनो सानदों। दा बे बिबारखौ बिबार होननानै बुङोब्ला बिबारा मोनसे ओरैबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसाद‌ जायखौ जों जों जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबनिबो थाखाय गोनां जानानै फैयो मानोना बिबार गैयाबा फांसे दंफाङा गावनि जोलैखौ बांहोनो हाया होननानै जों साननांगोन।
नंगौ नोंथां
मानो होनना बुङोब्ला बुहुमा सोरजिजेननाय समनिफ्राय लानानै बिबारा मोनसे फांसे दंफांनिफ्राय फिथायखौ माबोरै गोसार होनो हागोन एबा गावनि फोलेरखौ माबोरै बांहोनो हागोन बेनि मोनसे मैखोम बिहोमा होबोदों।
नंगौ
दा बेबायदिनो बिबारखौ जों बायदि रोखोमै मोननो हायो गुबुन गुबुन गाबाव जेरै गोजा गोमो गोथां निला बुहुमाव बायदि रोखोमनि बिबारफोरजों बुंफबनाय।
बे बिबारफोरानो ओरैबायदि गोमोथाव गोहोदों दि बेखौ जों इसोरनोबो बावनाय जायो होननानै जों रोखा यै मिथिखागौ।
नंगौ नोंथां
दा बे बिबार होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन दि बिबार गैयाबा मुलुगाव जिमान खिनि बिफां लाइफांफोराबो गावनि फोलेरखौ बांहोनो हाया। दा आं बेखौनो फोरमायनो सानदों फांसे बिबारनिफ्राय माबोरै फिथाइ आरो बे फोरनिफ्राय माबोरै जों जोलैखौ बांहोगोन आं बेनि सायाव फोरमायनो सानदों।
दा जोंहा फांसे बिफाङा जेब्ला लासैनो उन्दैनिफ्राय देरबोगोन देरबोनानै जेब्ला बियो थायनो सम लागोन अब्ला बे बिबाराव मोननै थायो। जों बेखौ मिथिखायो मोनसे जो आरो जोला बे मोनसे बिबार बि नेम जेब्ला जो जोला मोननैबो बिबारनि फाइलिया गावजों गोरोबलायगोन अब्ला मा बे मोनसे फिथाइनि महर लागोन, आ जों बेखौ गुबुन रोखोमनि सिगौदि मिथिंगायाव मोननाय फिथाइफ्रा गोबां रोखोमनि थायो। आरो बेयाव गोबां गावबागाव आखुबो हमनानै थायो जेरै खायसेया गरसेल' बेगर थायो अबबा अबबा फिथाइफोराव आरो अबेबा अबे जायफोराव गोबां बेगरजों बुंफबनाय थायो जेरै गरसेल' बेगराव बेगर थानाय महरै जों बुंनो हायो। सिलिखा, बोग्रि, थाइजौ औ। नोंथां आरो बेबायदिनो गोबां बेगर थानाय बिफां होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन खान्थाल ओ लेथिखु बेबादिनो सुमफ्रेम डालिम, नासपुथि बायदि बायदि‌‌। बेबायदिनो खायसे रोखोमनि बिफांफोरबो दं, जाय बेगर थाया एबा गावनि फोलेरखौ ओ फेंखा अरनाय एबा रोदा सुनायनि गेजेरजों बारायहोनो हायो। बेखौबो जों रोखायै मिथिखागौ जेरै बेबायदि बिफां होननानै बुङोब्ला आनारस जाय फिथाइथ' थायो। नाथाय बेयो मा बेगर थाया होननानै जों बेखौ रोखायै मिथिगौ। बेबादिनो खायसे खायसे रोखोमनि औवाफोरबो दं गाय जाय गावनि जोलैखौ औवा फेंखा हरनायनि गेजेरजों बारायहैयो। बेफोर बिबार बारो माबेबा समाव नाथाय थेवबो बिसोर आरोमा बेगर जाहोनो हाया, बेबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो रोखोमनि बिबारफोर दं, जाय बेगर जाया जेरै जों मिथिखागौ ओ जबा बिबार गलाब बिबार बेफोर मा बिबार बारो। नाथाय बिसोरो मा फिथाइ जाहोनो हानाय गुन गैया। औ नंगौ नोथां। दा बेबायदिनो मिथिंगायाव जों गोबां बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ मोननो हायो। जाय बिबार गैयाबा बेफोरो ओ गोसो नाया ओ जाथावना नङा बेनि थाखायनो बिबारा जोंनि थाखा दा बेसेबां गोनां आं बेखौ नोंथांनिसिम एसे एबा गुसुङै फोरमायनानै होबाय दा दा नोंथाङाबा बेनि बागै एसे बुंना होगोन होननानै
नंगौ नंगौ नोंथां, थारैनो थारैनो नोंथां ओ मोनसे बिबारनि सायाव सावरायनाया मोनसे गोनांथि आयदा एबा सावरायनांगौनि आयदा होननानै आं सानो। नंगौ मोनसे मोजां तफिक, नंगौ बिबारा जाबाय सोमखोर समायना मिथिंगाखौ समायनासिन खालामो बिबारानो जाबाय जों सुबुंजों नांजाबफानानै थानाय एबा जोंजों जोंनि लोगोसेजों थाबानाय एंगारनो हायै सोमोन्दो गोनां नंगौ जोङो बिबारखौ जोङो इसोरनिसिमबो बावो इसोरनो इसोरखौ फुजिनायावबो जों बेखौ बाहायो आरो जेराव नोंथाङा मख'दों बिबारनिसो बिबारनिफ्रायसो फिथाइ बिबार गैयाब्ला फिथाइबो गैया फिथाइ गैयाबा जोलैबो गैया बिदिनो माखासे गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफां एब फोर दङ बिब फोर बिफोरबायदिजोंनो ओ गावनि जोलैखौ फेहेर लाङो जेरै फिथाइनि गोबां जोलै ओंखारो आरो माखासे बिफां लाइफांफोर दङ जेराव गावनि रोदाफोरजोंनो गावनि फेंखाफोरजोंनो बियो गावनि जोलैखौ फेहेरो नंगौ दिनै बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय मिथिंगाजों समायना मिथिंगाखौ समायना खालामनायजों लोगोसे जों जोंनि गावनि थाग्रा न' बायदिसिना ओ बिबार बारि गार्देन बेफोरबायदिखौ माने गावनि न' न'फोरखौ बांसिन समायनासिन खालामो आरो गोबां बेखौ गावनि जेराव गाव जेराव सुबुं सुबुं स ओ सुबुंफ्रा जेराव संसार जानानै थायो बे जायगायाव बिबार, बिफां-लाइफां जुदि थायोब्ला अब्ला बे जायगाखौ समायनासि नुयो जेराव बिबार गैया बावहाय समायनाफोरबो नुवा आरो जोङो मिथिगौदे गोबां बायदिसिना बिबारफोर दङ जाय बिबारफोरजों जोङो सेन सेन माने बे इस्प्रे खालामग्रा नोंथां बेफोरबायदि जोङो मोदोमनाय माखासे ओ मुवा बेसाद फोर दिहुननो हायो एबा गोबां बिबारफोरजों जोङो बायदिसिना गाब दिहुनो गाबनिबो आरो गोबां बायदिसिना बिबारफोर दङ जेराव जोंनि ओ मेडिसिन एबा मुलिनि देहानि थाखाय खामानि होयो गोबां गोबां गोबां बिबारफोर दङ सम खम समनि गेजेराव जों बेखौ मख'थ'लायला आरो बिदिनो नंगौ बिबारा बिबार बिबारजोंनो जोङो मोनसे समायनाखौ लाबोनो हायो जेरावनाखि नोंथाङा साननानै नाय मोनसे गार्डेनाव एबा मोनसे पार्कफोराव नेसनेल पार्कफ्राव समायनासिन खालामनोब्ला खालामनो थाखाय बिबार नङाबा बे समायनासिन मालाबाबो जानो हाया जेराव जोङो नेसनेल पार्कफोर खुलिनानै बिबार बिफां-लाइफां फोर बेबायदि सोमखोर समायना मिथिंगा खालामनानै जोङो जेराव दावबायारिफोरखौ बावहाय लाबोनो हायो गोजाननि हा हान्थियारिफोरखौ बिथांमोना बावहाय भिजिट खालामफैयो बे समायनाखौ बिथांमोना सावगारियाव दैखोलाङो सावगारि दैखोनानै आरो बिदिनो मुलुगाव दिन्थिफुंसारो नंगौ थारैनो बिबार नङाब्ला संसारा समायना जाया आरो बिबारा जेब्लासिम मुलुग संसारा जोनोम जादों बे समनिफ्रायनो बिफां-लाइफां बेफोर गासैबो जोंजों लोगोसे फैफाजोबदों नंगौ थारैनो दिनै बिबारा संसारनिनो गुदि बिबारा मोनसे समायनाल' खालामा बिबारा माखासे गेसफोरखौबो ओ जेराव माखासे कार्बन डाइ अक्साइद गे-गेसफोरखौबो बियो बजबनानै लायो एबा जोंनो मोजां मोनसे मोदोमफ्रुनाय होयो। थारैनो नोंथाङा बे बिबारनि सायावनो आरो फंनैसो बायदिसिना बिबारनि मुंफोरखौ आं नोंथांनो आरो नोंथाङाबो ओ दान्दिसेनि उनाव फोरमायनो हागोन बायदिसिना बिबारफोरनि मुंफोरखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै। जेरावनाखि जबा बिबार गलाब बिबार फामि बिबार थब्ल' बिबार जेरावनाखि बिफां लाइफांफोरनिबो बिबार दङ माखासे थाइजौफ्राबो बिबार बायो बिबार बारो। थाफ्राबो बिबार बारो। बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोराबो बिबार बारो बिबार बारनायनि उनावसो फिथाइ थायो। थिग बिदिनो माखासे ओ फिसा फिसा जोलैनि बिबारफ्राबो ओ जोंनि सोरगिदिं जोंनि न' बां लुनायाव एबा जोंनि सोरगिदिं साजायनायाव समायनासिन खालामनायजों लोगोसे जोंनो फुंनि जिहेथु गोजोन सुदेम बारखौ लाबोनायाव मददसिन खालामो। दा बिनि सायाव नोंथाङा बे माखासे बिबारफोरनि मुंनि सायाव आरो रोखायै फोरमायथिगोन होननानै आं खावलायबाय नोंथां।
औ नोंथां। दा नोंथांनि लेखा आं फंनैसो बुंनो सानबावदों दा जोंहा नुनो मोनदों गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारफोरा जोंनि हायावबो थांनानै थायो आरो खावसेया दैयाव थांनानै थायो दा हायाव थांनाय बिबार फोरा नाथाय जों दंफां लाइफां नुनो मोनगोन। आरो दैयावबो बेबायदिनो खायसे रोखोमनि बिबारफोर बारनायखौ जों नुनो मोन जेरै दानिसो नोंथाङा बुंनानै थांबाय फामे बिबार थब्ल' बिबार मेथ'खा बिबार बेफोर मा दैनि हेफाजाबजों बिसोरो बारो बिसोरो हायाव गोरलै बारनो हाया बेबायदिनो हायाव बारनाय बिबार होनोबाथ' जोंथ' गोबां बिदिन्थि थि जों मोनगोन बेबो रोखा जेरै जोंनि सोरगिदिं बिबार गेन्दि बिबार जबा ओ खान्थाल बिबार थाइजौ बेफोर मा
हायावनो बारनाय जायो बेबायदिनो ओं औ नोंथां दा बिबाराबो हायाव बारनाय बिबारखौबो जों मोननै रोखोमै बुंनो हागोन होननानै आं सानो ओ गिबिया जाबाय लाइफ फां रोखोमनि आरो गुबुन मोनसेया जादों दंफां रोखोमनि।
दंफां रोखोमनि बिफां रोखोमनि नंगौ नोंथां थारैनो।
लाइफां रोखोमनि बुङोब्ला जायनि जौथाया खम एबा गोबां नङा बेखौ आं लाइफां रोखोमाव हमगोन। जेरै जों दानिसो बुंबाय गेन्दि फुल हमनानै सान बिबार औ बेबायदिनो आरो दं फां रोखोमनि बिबारनि बिदिन्थिखौ जों गोबां मोनखागोन जेरै थाइजौ खान्थाल सम फ्रें बायदि बायदि आरो दा जों बेखौनो रोखा मोन मोनथिबायदि दा बिबार गैयाब्ला फिथाइबो गैया आरो फांसे दंफाङा गावनि जोलैखौ बांहोनोबो हाया।
थारैनो नोंथां नंगौ। थारैनो जोंनि बे सावरायनाया मोनसे मेहेरगोनां आयदानि सायाव जों सावरायबाय। जों लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे आयदायाव दा समाबो थौबाय आ नोंथाङा
औ नोंथां दा नोंथांखौ आं लोगो मोननानै जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय
थारैनो नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों